हेलौ नोंथां
हेलौ नोंथां ओ खोनादोंना नोंथां औ ओ दायो बर'नि जानाय लोंनायनि सायाव सावरायनोसै माने बर'आथ' गावहानो आलादा मोनसे जानाय लोंनाय दङ' आरो गोदोनिफायनो जाबोबाय थादोंबो
औ औ।
बर'नि नंगुबै बा जानाय लोंनाया जादों बुङोब्लाथ' बे अनला ओंख्रिफोरा फैबाय नारजि, नाफाम बेफोरो सबाय, साम'
औ ओनथां।
बेफोरो बेफोर फैबाय दा जोंहा बर'नि गुबै जानाय होननानै बुङोब्ला अनलाखौनो रायखांथारनांगोन जोङो
नोंगौ नोंगौ नोंथां।
खौबो दा गुबुनफ्राबो जानाय नुसै सम सम ओमफ्राय अनला अनलाखौथ' जोङो अनला संनोथ' बयबो रों खायोनो। बर'फ्रा दा अनला संनोब्ला जोङो गिबियावनो माइरंखौ सुग्रोनांगोन नङा होमबा सुनानै आराम केरकायाव दैखौ फ'सार होनानै माने उवालाव जोङो बे खौ देग्लि देनांगोन अन खा अन गुन्दै खालामनांगोन बे माइ रंखौ बिदिनो खाय ओ उवालाव देयालासिनो दिंखियाव देयो खायसे ओ थौसेयाव देयो बा आथिखालावहाय खायफा खायफा इ मिसिनाव हुख्रेम नाय नुनो मोनो बिदि हुख्रेमना लानानै उन उनावहाय जोङो माने माबायावहाय दै दै गुदुावहाय जोङो बे देग्लिनानै लानाय अन गुन्दैखौ जोङो आराम आखाइजों होनानै होयो ओमफ्राय बेयावनो जोङो बिदिनो बायदिसिना होनांगौ बुं मुवाफोरखौ जोङो होनानै जोङो अनला ओंख्रिखौ संनाय जायो नङा
नंगौ नं
ओमफाय बिदिनो जायफ्रा माबा माब्लाबा अनलाजों बिदिनो अनलाजों दाउजों सङो अनलाजों अमाजों अनलाजों बे औ मेवाइ अनलाजों बिदिनो मै मै मैगं मा गोथां मैगंफोर होफायो बा मा बा मुला गुनद्रुबो होफायो माने गावब गाव राहाजों गावबा गाव मोजां मोननाय मुवा होदेरनानै अनला ओंख्रिखौ जों जायो अनलाखौ बिदिनो जोङो मालाबा खारै होनानै जायो माब्लाबा जों खारै होआलासिनो गुफुरैबो जायो बिदिनो ओमफ्राय नारजि नारजियाबोथ बरनि मुंदांखा जाग्रा ओंख्रि दा नारजिखोबो गोदो गोदायनि फ्रायनो बरफ्रा जाबोदों आरो माखासे गोनां गोनां खामानिफ्रावबो बाहायबोदों जेरै माब्लाबा सोरनावबा मानसि गोमायोब्ला बे नारजि अरगारनाय बेफोरखौबो बाहायो बा जोबथा बसो फोराव बेफोरखौ जाहोनाय जायो दा नारजिजों ओरैनो बेदर अमा मेजेमखौ होफायोब्ला जोबोद गोथाव जायो बांसिन बेजोंनो जायो ओमफ्राय बिदिनो नाफामफोर होदेरबाबो मोजां आरो ओरैनो जाबाबो गोथाव मोनो मानसिफो रा ओरैनो संनानै नार्जि दोलो संनानै जानायखौ नुनो मोनो दा बिदिनो नार्जिफोरखौबो जाबोदों गोदो गोदायनिफ्रायनो ओमफ्राय बिदिनो सबाय सबायखौबो बरफ्रा गोदोनिफ्रायनो जाबोदों ओमफ्राय बिदिनो सबाय जहल गोजाबा बो गोथावानोखा ओमफ्राय बिदिनो माब्लाबा गावबा गाव थानाय जेनेबा सोरबा माब्लाबा सबायजों दाउजों जायो माब्लाबा बिदिनो अमा होफा फाननानै जायो बेबायदिनो जाबोदों आरो ओमफ्राय बिदिनो ना फामखौथ गोथावखौथ मा बुंबावनो आरो नाफाम नाफामखौथ बुंनांला जोबोद गोथावखा नाफामखौबो बरफ्रा गाव गाव गावनि माने खायदा बायदाजों गोदोनिफ्रायनो थिनानै जानो थाखाय बे ना फोरानना फोरखौहाय नाफाम देनानै नाफाम खालामबोदों बिदिनो ना माब्लाबा दै सारनायफ्राव ना बुरजा मोनोब्ला बेफोरखौनो आराम सुनानै फोराननानै बे गोरान जायोब्ला बेखौहाय ए उवाल बा माबायाव देनानै बेयाव थास' बिसुंफोर होनानै बेयाव आराम दे खांनानै औवा हासुंफ्राव सोनानै बा भयामफ्राव सोनानै गोदोनि बोराय बुरि फ्रा माने बेखौ सोना दोननानै नारजि माबा नाफाम खालामबोदों आरो ना गोरानफोरखौनो ओमफाय बे बेखौहाय थिनानै जानो हायो ना फाम खालामोब्ला गोबाव सम जानो हायो आरो गोथाव बिनि थावनाया जोबोर मोजां। अंखाम ओंखाम खहाबो बेबायदि आरो दा नोंथांमोनसिं माबायदि बेफोर जानाय हुदाफ्रा?
बुंदों अनलाया जोंनि गिबि अनलाखौ जोङो माने मालाबाबो राय रायखाङालासिनो जों फोजोबनो हाया। सोदोबखौ अन ओंख्रि होनना बुंबा नङा होनबा नोंथां। जों अनलाखौ मेरला रोखोमजों जायो अनला मेवा अनला दाउ अनला अमा आरो बिदिनो जोंहा फैलायबायनाय नै नारजि, नारजिखौ जों मेरला रोखोम जों जायो। अमा नारजि अमा मेजेम नारजि। अमा बिबु नारजि आरो जोङो फैनानै नाफाम नारजि। ब्रयलार नारजि नारजि गाव गोजा बो जा जायो मथरफोर होनानै नङा होमबा नोंथां।
औ औ।
दा जोङो मेरला रोखोमै जायो ओमफाय जोंहा जुदि जानाय नालाय बर'नि जानाय नालाय जोङो जुदि जानायल दाय जानायनिखाय जोङो दा नाफामखौ हारसिङै जों जायो।
औ
खौ जोङो माने बाथोन खालामनानै जायो बिदै जेब जेब खालामनानै जायो नङा होमबा नोंथां। आरो नाफा म खालामनायाव जोंहा प्रसेसआवहाय एसे गोलावआनो जायो जेनेबा गोलाव सम नांगौ जायो। मास मोननै मोनथामाथ' जोंनो नां खागौ जायो ना हम औ ना हमनायनिफ्राय लानानै नाखौ फोसाबगोन फोसाबनायनि उनावहाय फोरानना दोनगोन। फोरानखांनायनि उनावहाय जेब्ला नाया गोरान जागोन जेब्ला बे सेवला बायदि जाबाय गोरा ओरैनो दोनथुमनो हागोन बे टाइमावहाय जोङो उवालावहाय देगोन ओ थास' होदेरफानानै जाहाथे बे सिथोब सिदोब जायो बे फेसेवनायावहाय जोंहा गोरलै जानायनि थाखाय नङा होमबा नोंथां बेखौ जों बेबाय जायो मेरला रोखोम जों जायो ओमफ्राय दा जोंहा फैनानै जानायल' होननानै बुङोबा जोंहा सबायाइ फैलायबाय नो दासो बुंनाय बायदि जों सबायखौ मेरला रोखोम जायो आरो जोंनि जानायाव जोंनिया बेफोरल' नङा आरो जोंहा गोदोनिफ्राय फैबाय थानाय जोंहा बर'फोरा एम्फौ एनला जानाय मेरला माने हुदा दङ। जेरै जोङो एम्फौ लाथा मुगा लाथा होनना बुंङो सो रबा एम्फौ ला थाखाखौ जों जायो। एम्फौ लाथा अनला जायो जों एम्फौ लाथाखौ एवनानै जायो जों नङा होमबा नोंथां। बेबायदि जायो। आरो जोंहा फैनो जानाय होननाय बुंबा थाय एर एन्जरबो जों जायो।
औ
एनजरखौ जों मेसेंवाहाय माइ मेइनलि जों मेसेंवा जानाय जायो एजर खौ मानो होनबा जोङो बै माइ जेब्ला मोनो अब्ला एन्जरखौहाय जों मोननो मोनो आरोखि। बांसिन मोनो आरोखि बै सम समावहाय बयबो मानसि फोरा जस जायो एन्जरफ्रा बै समाव फिसा हैनानै दोनै बे फिसाफोरखौबो लाबोनानै जों जाफैयो नङा होनबा नोंथां। आरो एन्जरानो मेरल लाम मेरला जाद दङ जेरैहाय जों फि बिफां बिफांव लाग्रा बारा लाग्रा दङ दां बाथा सिरा होन्नानैबो जों बुङो बेखौ जोङो होनानैबो जायो गावनानै जायो आरो बै एन्जरखौ बाथा सिराखौ जों जुदि संनानै जायोबा बिनि मोनसे भास दङ बेयो सेन ओंखारो बेखौ जों माबानो हाया
औ
औ माने मोनामबाय थायो एसे ओखायनो जों अरखि रोहो रोहोआव सावना जायो नङा होमब नोंथां दा नों-नोंथां औ बेफोरखौ जों मेर्ला बुस्थुखौ जायो आरो गुमाखौबो जों जायो मेरला जों ना नानैबो जायो न होमबा नोंथां? जा जोङो नाजोंबो जों मेरला रोखोमनि जायो ना मैथा बिजों जों जायो ना सबाय नङा होमबा नोंथां जों बेफोरबायदि जायो आरो ओमफ्राय जोङो जुदि खालि नागिरनानै जेनेबा जानायबा मेरला रोखोमनि जों जेनेबा खुसिया खुसियाबो नागिरनानै लाबोनानै जों जाफैयो खुसियाखौ जों एवनानै जायो सोरबा सोरबा माने आलदा बुस्थुजों जायो एवनानै एन्जरखौबो जों मुलाज जों जायो नङा होमबा नोंथां?
औ
जों बिदिनो जायो आरो जोंनाव जानायनि माने बर'फोरनि जानाया माने जोंनिया बायनानै जानांनाय बारा गैया जोंनिया नाय गिरना जानाया बां सिन नङा होमबा नोंथां औ हाग्रानि हाग्रानि अमाखौ जों मेसेङाव मोनजायो
उम
मैखौबो जों गोदो जायोमोन
औ
सिखार खालामनानै मैहुर खालामनानै नङा होमबा नोंथां? बेफोरखौ जों जाबोजोबदों आरो आरो दाबो जागासिनो दंङ आरो इयुनाव बो जालांबाय थागोन बिनिखायनो बेफोर माने मोनसे आलादा गुबुन हारिजोंहाय जों रुजु जाया आरो ओंखायनो जों माखासे बुस्थुखौ जों बर'नि जानाय होननानै बुंनो हायो। औ साम' नोंथां साम'आव फैलायबाय साम'खौ साम' मोनदों थामरोजा दंङ। साम' गुसुंनो साम' गोलावनो ओमफ्राय साम' लादाय आरो जानायाबो साम' लादायना आलदा एख'नासो जानांगौ बेथ' सोबजाया नालाय नंङा होनबा नोंथां एखनो औ एख' एख' ना जानांगौ आरो बबे मोननैया जाहैबाय सोबनानै जानांगौ साम' सबाय साम' अनला
औ औ
नोंथांमोननिथिं ओरैनो मा माखौ जेनेबा मोजांसिन माने जायो माने केस
बिदिथ' जेनेबा जानाया गावबा गावनि सायाव जाहैबाय गावबागावनि सालायनि थावनायनि सायाव सोनारबाय ओरैनोथ' जोंनि सिं ओरै मोननाय आरो जाय खौ जोंङो मोननो इजिलि गोरलैयैनो मोनो हानाय जेनेबा अनला दाव अनला मेवाइ अनला अमा बेफोरबायदि अनला नारजि बिदि सबाय साम' बेफोरबायदिखौ बांसिन जायो आरो ओमफ्राय बिदिनो एम्फौ एम्फौआबो एम्फौ लाथा बाय एम्फौ जिखुनु बि बैखौ फिसिननायासो खम जाबाय ओमफ्राय द'खानफ्रावबो बारा मोनबांलिया जानाया जायो बेखौ मोनोबा ओमफ्राय बेयो नों होननाय बायदि एन्जरफोरा जोंनियाव जानाया बहुद खम आरो माने मोनबाङा आरो बेफोरखौ ओमफ्राय आरो खुसियानि बाथ्राबो बिदि बिदिनो मोन दाङा नालाय जानाया एसे खम जायो आरो ओमफ्राय बिदिनो बे अनला दाउ बेफोरो नारजि साम' सबाय बेफोर एसे बांसिनै जानाय जायो आरो जोंनि ओनसोलाव। औ।
दा
ओरैनो नोंथाङा बेफोर ओ जानायखौहाय जोङो माब्रै साबसिननि फ्राय हामसिन बा बेफोरखौ जोङो जालांबाय थानांगौ होनना सानो नामा?
जालांनांगौ नोंथां जों बेजोंनो जों गोदोनिफ्रायनो फैबाय थाबाय जोंहा मोनसे सिनायथि ट्राइबेल हिसाबै जों बेफोरखौनो जायो आरो जों ट्राइबेल होननानैबो मुगैजायो। साम' जाग्रानो। अमा जाग्रा। बे माने जोंनिसो माने माबा बा। जोंनि जाग्रा खायद जों जाग्रा औ जोंनि औ आइडेन्टिटि नाइ नोंथाङा माने मोजां सोदोबखौ बुंनो सिनायथि जों बेखौ जानानै जों। सिनायथि आरो जों बेखौनो जाबाय थागोन अरायसम जालांबाय थागोन इयुनाव। फिउसारावबो जों जालांबाय थागोन औ। नोंथां।
औ।
बेसेयाव दोनथ'नोसै नामा नोंथां दे दे नोंथां दे। दे दे।